हेलौ हे
खोनादोना? उम।
ओ बुंलाय मानि थाखाय कल खालामदोंमोन नोंथां?
माने जानाय लोंनाय सायाव सावरायनि बाहायमोन। नो‌ नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो?
उम ओंख्रियाथ' दा जाथ'वाखै ओ नोंस्रानिखौ बुंलाय
मा ओंख्रि संखो?
उम
नोंसा
औवा मेवाय
औवा मेवाइ जों माजो?
औवा मेवाइ ओमफ्राय खाला खाला दालि
अ खाला दालि
अ।
बेदरबा साबसिन जाबावगोन माने बेदरहो बेदर बयलार बेदर जिखुनु बेदरबाबो खद जासिनगोन बांसिन सादजायो माने नोंगोना जाफेरखोना जाफेराखै?
ओ‌ जानाया जाफेरबाय नोंथाङा दि बुंदो बे दर आरि होबा गोथाव जायो होननानै ओ माबायदि संबा मोजां जायो नों बुंनो हागोन नामा
माबायदि संनाय माने फा फासआवथ' फा फासआवथ' औवा मेवाइफोरखौथ' रेदि खालामना लाखानांगोन दाननानै सायनानै नोंगोना बेनिफ्राय बेदरफोरखौ एवफ्रामदो
अ।
बेनिफ्राय बेदर एवनायावबो एवफ्राम जागोन जेनेबा माबाबाबो गारला ना होजागोन मा मडेलनि सङो जेनेबा बेदरखौथ एवफ्रामखानांगोन ना बेदरजोंबो थावजों एवफ्राम जाखागोन आंनि मथेबा नोंनिबालाय? खारैथ'होखानांगोन एसे खारै हानिव खारैनो गोरोनाव गोखा जायो खारैलाय नोंनि मथेबा बोरै
आंथ' नोंथाङा बुंनाय बायसा सङा
जोंबो बारा एक्सपिरियेन्स गैयाना इनि थाखायनो आरो बाहायमोन
अ अ बिदिनो फार्स्ट फ्टआवनो आङो सङोब्लाथाय आंबो एसेबांमानि रोंजोबा थेवब्लाबो आं आङो नुदों आरो फार्स्टआवनो औवा मेवाइखौ दाननानै लाबोबाय दाननानै लाबोनानै न'वाव साफा खालामफैबाय बिनिया बि बिगुर थायो नालाय बे बिगुरखौ गारबाय गारनानै साफा खालामफैबाय साफा खालामनानै बिदिनो हानानै लाबाय फिसा फिसा बिदि गोबा गोबा हानानै लाग्रोबाय हानानै सुनानै साफा खालाम ओमफ्राय गासैबो मैगंफोरखौ जेरै संनायनि सिगां सुनाय जायो बिदिनो औ औवा मेवाइखौबो सुनानै लाबाय ओमफ्राय आं खोनानो मोनदों माने औवा मेवाइखौ संनायनि सिगां जुदि खारैखौ होनानै गलायजोबनानै संनाय जायो। फारस्टआवनो अ अराव संनायनि सिगां खारै गलायनानै लानाय जायो अब्लानिया माने मोजांसिन बिनि थावनाया जायो होननानै आं खोनादों बेनिखायनो बिदि होग्रोनानै लाबाय बेनिफ्राय ओमफ्राय नों संनो थाखाय बे अराव सारायाव होबाय बेनिफ्राय जेरै नोंथाङा बुंदोंमोन बेदरफोर होनायनि बागै नों होनो गोसोबाथ फिथाइ होबाय बेनिफ्राय आं जेरै बुंदोंमोन दालिफोर होनानैबो संजायो बिदिनो दालिफोरखौ होबाय ओै नर्मेल जों दालि ओंख्रि सङो बि बिदिनो दालिखौबो बेयाव होफानानै संबाय आरो ओमफ्राय नों बेयाव थावनायनि थाखाय औ संख्रि बानलु होबाय बिदिनोसै ओमफ्राय बिदिनो नोंथाङा जेरै ओंख्रिनि बागै सोंदों आंखौ आरोबाव मा मा ओंख्रि नोंथाङा संनाय नुफेरखो एबा संफेरबाय
बिदिनो अनला खारैफोर सबाय ओंख्रि
ओम
बेफोरनि बागै बायबानो होनदो
अनला ओंख्रि सबाइ ओंख्रि औ अनला ओंख्रिखौथ' बयबो जों बर'फोरा संनो रोंखागौ एसां गोरा खामानि नङा बिदिनो फार्स्टआवनो अनला संनो थाखाय जोंनो माइरंनि गोनांथि जायो माइरंखौ गिबियावनो सुनानै लाबाय सुनानै नों दिंखियाव देनो उवालाव देनो मायाव देनो देनो हाबाय बेनिफ्राय दाथ' आरो आथिखालावथ' मिक्सार ग्राइन्डाराव देयो बेयाव देनानै माइरंनिफ्राय अन गुन्दै बानायनानै लाबाय बेनिफ्राय बे अन गुन्दैखौ ओ गोदौनाय दैयाव गोदौनाय दैयाव नों खारै संख्रि थावनायनि थाखाय जि होनो गोसो नोंथाङा जेरै बुंदोंमोन बेदरफोरनि बागै बिदिबो होनोबाथाय होबाय बेनिफ्राय बे अन गुन्दै जायखौ जों माइरंनिफ्राय बानायनाय जादोंमोन। बेखौ बेयाव सारनानै इसे इसे होबाय आरो जाहाथे माने सिङाव बे होनाय उन बेनि थाखायनो बेखौ लासै लासैयै इसे इसे होनांगौ आरो ओमफ्राय बिदिनो नों द से सम गोदौखांनै अ अ दै गोदौनायाव बिदिनो दसे समनि उनाव जाबाय
दै गोदौनायबाबो जि बाबो जाय खिजाया डाइरेक्ट संखानानै दै होनायाव ग्लब ग्लब गोदौनायाव बाहाय बाय होना होबानो जायो जानाया खामानिया बारा गोदोर नङा खारै इयावबोथ' खारै होनांगो बाहाय
अ खारै
खारै होआबा जायाना ओंख्रिया बर'नि ओंख्रि होनबा खारआनो जाखागोन आरो बयबो सबाइ ओंख्रि खारै‌ थानांगोन
उम ओ हेल'
औ
ओ नोंथाङा बिदिनो गिबियावनो जि बुंदोंमोन फार्स्टआव जानाय लोंनाय जानायनि बागैथ' जों ओंख्रिफोरखौ रायलायबायानो लोंनायनि बागै नोंथाङा मा सानो माबायदि बर' बर'फोरनियाव
बर'फोरनियालाय बिदिनोसै जौ सेरेबानो सोलिखायो न'आवनो सावो
औ संनायनि माबायसा संनाय जायो नों
संनाया फास्टावनो माइरङा माइरंखो दै गुदुङाव होना संखानांबाय ओखाम संनाय रखम संनांबाय खान्थाफोराव संनायनि उनाव मोनहोनांबाय मोजाङैनो बखयमान मोनहोनानै गुसु खालामनानै एरखावनांबाय ओमफ्राय एरख'ना गुसु खालामनानै बाखार जेनेबा बाखार दोङोना नोंसिनिगिबा मा होनो
एमाव
एमाव जोंनिजों बाखार होनो बेखो होनांबाय जेनेबा नोंनि केपासिटि नोंबा बेसे बुजा सङो थाइसेबो होजागोन थाइनैबो होजागोन
अ अ
होनानै फोनबाय मिलायजोबबाय गासिखौबो मोजाङैनो बे जोदोआव जोदोआव सोयोना नों खान्थायाव दोनो दोनबा नोङो खानथाम खानब्रैसोनि गेजेरावनो मोजाङै मोनजासिगोन आरो सानब्रैसेनि गेजेरावनो
उम
बिदिनो आरो जौ संनायालाय ओमफ्राय बेखोनो आरो इनि अफ्रिखोनो सेरेब सावनाय जायोना इखौनो आरो इबो सेरेब गफिनबावगोन। ओ खेबसे सावनायानो खेबसे संनायानो।
उम उम
बेनोसै आरो जौ संनायालाय जोंहा सङाबाबो माने मिथ थिगो आरो ना मालाबा मालाबा सावो। न'आव माने इद दा बायदियाव खामला हाजि रा फोरनो हरनांगोन ना दुब्लियाव इसोरनो जखाय सेरप
उम
नङाबा जाया सोलिया जोंनिखिन जखाय सेरेब नांखाथारगो।
उम उम बिदिब्ला नोंथाङा ओ बिदिनो जौ सेरेबाथ' गाज्रि बेसाद होननानै बुंनां गौ जोङो। मोजां बेसाद माने बेखौ खायस ओ जों जुदि जोंनि हारिमुजों नाय योब्लाथाय हारिमुखौ बासायना लाखिनो थाखाय बाहायनाया मोजां नाथाय बियो जोंनि औ हेलौ। हेलौ
अ बुं।
खोनादो अ अ जौ सेरेब लोंनायादि अ मानसिनि देहाखौ खहा खालामो ओ नोंथाङा बेखौ मिथि अ औ बिदिब्ला बेखौ बाहायनायखौ नोंथाङा गाज्रि सानो ना मोजां सानो?
फारसेजों गाज्रि फारसेजोन मोजांबो जेनेबा।
उम
जेनेबाथ' दा लोंग्राफोराथ' गारनो हाखाया। दाबायद जेनेबा जोंनि समाजावथ' बहुद लोंग्राबो दोङो लोंङिबो दोङो।
उम
लोंग्राफोराथ' नांथारगो जायो।
उम उम
जेरै दाबायदियाव दुब्लि माइ गायनाय हायाजिरा लानाय बेफोरावथ' सोलिखाथारो नङाबाथ' जा खाया रावबो दानि जुगाव ओरैनो दै लोंनानै थायाना हाजार सान्दुंङानो जा मायानो जा लोंग्राया लोंखायो। ओरैनोथ' निसा बस्थुआथ' बया थेवबाबो बर' समाजाव गारनो हायादख' बेफोरखो सोलिबायानो थाखायो।
बिदिब्ला नोंथाङा गारनायखौ मोजां सानो ना गारिखौ मोजां सानो?
गारबाथ' मोजाङानो खिन्थु रावबो नागारा नङा माथो इखो। नोंनिबा बोरै?
आंनिबाथ' आं गाज्रिखौनो बुंगोन।
उम
ओ नाथाय जोंनि सिगांनिफ्रायनो जों बाहायबोदों नालाय बे खौ गारनानै दोननायाबो अ
आबै आबौमोनानो बाहायबोनाय जाहाथे
अ अ उम ओ बिदिबा जोंना समा जाबायमोन नों थां जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै‌।